औ।
औ हेल'।
मा खालामगासिनो?
दङ ओरैनो।
सङाखै?
संबाय, जाखां संखांबाय जाखांबायानो।
इसां स्पित।
औ दिनिस बिदियैनो जाबाय।
मा ओंख्रिलै।
दुदालि, ओमफ्रायो दाउदै रुनायमोन, ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन।
अह गोथाव गोथावथार।
नोंसोरालाय जाखांबाय?
जोंहा दासो संगासिनो।
ना मा ओंख्रि संख्रि संखोहाय?
ओंख्रिया दालिसोलै। ओमफ्राय बोरमा बेदर एसे दं।
साननि?
औ।
उन्दुजोबबायानो नामा न'खरनि मानसिफ्रालाय?
उन्दुवाखै दङ जिरायनानै उन्दुथ'वाखै दानो।
अह।
दं बिदिनो जिरायनानै जाखांनानै।
ओमफ्राय मा माथो गाननो मोजां मोनो दख'ना गाननो मोजां मोनो ना मोना?
मोनो गासिबो गासिखौबो।
बो बबेखौ साबसिन मोनो? दख'नाखौ मोनोना सुइजारखौ मोनोना?
जायखौ मोनो गासिखौबो मोजां मोनजोबो आं गाननो जाय गाननायाव मोजां जायो बेखौनो।
जायो अ दख'नानि आगरफोरखौलाय मिन्थियो ना मिथिया? नों मिथिगोन दां माथो न?
आर'नाय आगर दङो ओहो दानो रोङा दानो रोङा हां जोंहा न'आवनो दाया नालाय। मा होनो दाउसा मोख्रेब आगर, फारौ आग'अर सेसा आगर, फारौ मेगन नामा होनोथाय दिंखिया आग गरबो होयो
ओमफ्राय
मा मा दङ बावला जोबबायसोलां।
हाजो हाजो आगर
हाजो आगर आर आर'नाय एरखोनाय। बिदि
उम जि दानायावलाय मा मा गोनांथि जायो?
आं मिथिया जि दाफेरिखाय।
दाफेराखै नुवाखैबो होनबा।
नुबाय मालायखौ नुहाय नुयोना।
ए नाम मुंखौ मिथियादां अबेखौ मा होनो
मुंखौ मिथिया आङो साल खुं दा होयोनो बि माबायावा दंफां गायोना बेखौलाय मिथिया आंहा।
सालखुन्था खौल' मिथियो
ओमफ्राय सोरखि साग्रा ना मा होनो? मोनसे बिदि नफस्रां आं बेखौल' मिथियो आं
गान्दैनांगोन।
ओमफ्राय रास रासो रासो नांगोन।
औ।
माखु
उम।
ओमफ्राय थार
अ ओमफ्राय बेलेग गोजौ गाहाय लांग्राखौलाय मा होनो?
बे गोजौ गाहाय लांग्राखौ बे आखाइजों हमनायखौ ना बै ओरै खारलांग्रायाथ' बेखौनोथ' मााखु होन ना?
नङा बे जि दाबथायलाय फारसे गाहाय फारसे गोजौ बिदि जाबायथायाया होमबा आथिंजोंखाबा
ए आथिं जानायखौ मा होनो?
उम बेहाय जिया जुदि खोङा होमबा सिङा ओमफ्राय बे गोजौ गाहाय जायोना?
हरख्ला होनाव खरख्ला होनोदांलै बेखौ
थारमाने फारसे गोजौ फारसे गाहाय गाया होमबा
औ औ ओमफ्राय बै माबायाबो थांफायोना खुन्दुं सिनाय माबाया
ओमफ्राय बे माखु ओरैजाय लांलाय लाबोलाय बे हमग्राखौसो मा होनोथाय
जानोलै सिगां जेङासो मोनला बायदोंमोन बफिनबावबाय आङो बेखौनो बानायना हैलाय लायनांगोनमोन गो
औ आरो आरो औ र'दा औलै र' ओमफ्राय बे माबाखौ गान्दैखौ थुसाबनो आरो माबा नांबावगोन ना र'ड मोनसे ल'हा
जाय जाय बड' साबजेक्ट लानानै फरायगासिनो बिसिना
औ बिसोर गोसोआव थाजोबगोन मिथिजोबगोन।
जोंबो ससे मोनखांदोंमोन बानायनानै हैलाय लायनो हाय सेकणडारियावाथ' हाय सेकणडारि दिग्रि बांसिन माबा जायो प्रेक्टिकेल प्रजेक बिदिखौ जाहैयो आरो
उम उम हायार सेकेण्डारियाव एसे मोननाय हाजो आगरफोरखौ गोसोआव दं आं एसे ओरै हायार सेकेण्डारि बारनानै डिग्रियावथ' मोनहैयासैना जों बिदिखौ
जाय बे बड' मेजेर लाग्रा बेफोरनिया मोनगोन आरो
नोंलाय मायावथ' फरायनाय
आंनिया बर'मेजरावनोगोजा राजखान्थिसो आं राजखान्थि
अह
राजखान्थि बिगियान
राजखान्थि आंना रांखान्थिमोनलै
एह
रांखान्थि बिगियान
रांखान्थि ओं
औ। ओमफ्राय मास्टार दिडिग्रि बानायासै
ओहो खालामासै।
गामिफ्राव दा गामिफ्राव दायो दा इसानखौ
उम दायो जों ओरै नोगोरमा जाहैबायना
उम उम नोगोरमा
उम।
जायगाय न'नोंसिना मा खाथि मा खाथि जायोमोनलाय
गाजोल
खाजलगाव न'
उम
अह काजलगावआ नोगोर माना नोगोर
नोगोर गोलैबाय
उम
नोगोर दा नोगोर हाबबाय आरो जोंनिया
औ आरो दाना गामिफ्रावबो खम जालांखाबाय
आजिखालि गा जाय जाय निजे दाग्रा दं इसोरल'सो दङ दानानै फानोसैना आजिखालि बायबानो मोनजोबसै
सोलोंलाबोबाय
ओ
गावखुद औ गावखुद उम दानानै लानो हायोबालाय खरस्रा खम जायो। खम गोलैयो खरस'राम नागोदनाय औ आ आरो बिदि सान्दुं गोसायाव ना
औ
दखनायाबो मोननै रोखोम दंदां माथो मोनसे अग्लं अग्रं होनदां न'
उम ओइ गानग्रा दखोना दखना खौ मानो मा अग्रं बिलाइ जलंगासो अग्रंआ बेखौनो होना होमबा इदिखौ बैलाय बैसो माथो आं गाननायासो ए जलंगाखौसो ओं
खोन्थाग्राबो दंलाय लायो नामाथाय
सोंदां
सोरनाव सोंखो
हिन्जावनाव
ए
बे खोनथाबायनामा
नङा बेखौल'सो सोंदों दख'नाखौल'सो ओमफ्राय जेरावबो बेरायहैनो गोसो जायाखै माबा बायबा दैलां बायबा ओइ दानलांबायसो माथो बाला ए दानाखै हेल' हेलौ खोनायाखै हेलौ खोनाबायना हेलौ